हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथाङा? दा नों बिथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दंथैयो नोंथां।
ओ नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो आङो मोनसे ओ टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों आरो ओ बे जाहैबाय औ जोङो ओम जेरै जों मिथिगौ ना दा गरम बोथोर आरो बे समावहाय जोंहा गोबां बन्द'नि समबो बेरायनायनि सम स' बे समखौ नोंथाङा माबायदि बेरायनानै बिथायनो सान्दों बा ओ नोंथाङा माबा मोनसे प्लेनिं खालामदों नामा एसे फोरमाय नो हागोन नामा?
हागोन ओमबा नोंथाङा एसे फोरमायग्रोबा मोजां जागोन नामा नोंथां?
ओ औ आङो बेबायदिनो आंनि प्लेनिंआ बेबायदिनो साननाया आरो । बे बन्द'नि सम समाव गोबां जोंनि खा आथिखाल माने खाथियावहाय जोंना ओ बेरायनायनि स्पटस फोर दंना जागा दङ त' मोजांथार मोनसे ओ रायमना नेसनेल पार्क होननाय जोंनि खाथियाव दङ आरो आरो बियो गोबां थार माने जिब जुनार बायदि बायदि रोखोमनि जोङो नुनो मोनो थ' बेवहाय सिङावहाय थाङोब्ला गोबां ओ ओ जेरै टुरिस्टफोरबो फैयो आरोना गोबां बाहेरानि देशनिबो टुरिस्फोर फैयो। आरो बिदिनो गोबांथार बेवहाय रिजर्टस फोरबो दङ थ' आङो सानदों माने बेवहाय मोनसे मोजांथार रिजर्ट दङ बे जाहैबाय रिस वाटार पार्क होननानै बुङो आरो । आरो बियो गोबां एडभार्टाइसआवबो नुनो मोनदों जानो हागौ नोंथाङाबो
औ
ओ जोंनि बे ओनसोलावहाय माने बे वाटार पार्क फैनानै जोङो बाहेरायावबो जोङो थांनाङा आरो जोंनि थाखाय सुबिदा जानायखाय आङो सानदों आरो फे फेमिलि जों बेबायदिनो जोङो न'खरखौ लानानै ओ बे रिस वाटार पार्क बा जे रिजर्टफोर दङ बेवहाय बेरायहैनो बा समाय खौ बिथायहैनो आरो बे बन्द' समावहाय दा नोंथाङा बेफोरबायदि बि माबा मोनसे प्लेनिं खालामदों नामा बेरायनो बा नोंथांमोननि खाथियावहाय बेबायदि मोजांथार बेरायनो टुरिस्ट स्पटसफोर दङ नामा? मा फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा ।
औ हागोन नोंथां औ नोंथाङा होनोमबा खोब मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय नङा होनबा? बेबायदिनो जोंनि जायगायावबो गोबां बेबायदि दं ओ जेरैहाय ओ जोङो माने बन्दबानो जोङो बन्द' नङाबाबो जेनेबा लोगोफोर बा न'नि फेमिलिफोरजों जोङो बेरायहैनाय जायो नङा होनबा जेरैहाय जोङो गोबां जायगायाव बेरायहैनो हायो । आ जेरैना आ खा खाथियावनो काजिरङा नेसनेल पार्कआ दं बेयावबो जोङो बेरायहैनो हायो बेवहाय जोङो गोबां मिथिनो माने मि गोबां रोखोमनि जे जिब जुनारफोरखौ बा दंफां लाइफांफोरनि सोमोन्दैबो जों मिथि हायो दानि जेरैहाय जोङो दाथ' फरायसालिफोराथ' बन्द' ना फरायसालिफोरा बन्द' बा माने गथ' गथायाइ माने
ओ स्टुदेन्टफोरखौ बेवहाय लांनांगौ मानो होनबा गोबां बेवहाय मिथि बिनो नांनाय गोबां बाथ्रा दं नङा होनबा जेरै बेहाय ओ बेयावहायथ' काजिरङायावथ' जोङो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो जेरैहाय मोख्रानिफ्राय हमनानै गा गान्दा जाय गान्दायाथ' जोंनि जोबोद माने बाद गोनां मोनसे जुनार नङा होनबा बेबायदिनो औ आरो गोबां रोखोमनि नुनो मोनो जोङो बेयावहाय ओ थरसे गंथानै गान्दा नुयो आरो जेरै मोख ग्राफोरखौ आरो जेरै मैदेर गुफुर मैदेरबो नुनो मोनो बेवहाय आरो जेरै आरो गोबां दं गोबां रोखोमनि दाउफोरखौबो जों बेयाव नुनो मोनो। थिग बे बेबायदिनो आरो जोङो मानास नेसनेल पार्क बेयावबो जों थांनो हायो बेबायदिनो बेयावबो गोबां रोखोमनि ओ जुनादफोरखौ जोङो नुनो मोनो बा गोबां रोखोमनि दंफां लाइफांफोरनि सोमोन्दैबो जोङो मिथिनो हायो। बिदिनो आरो बेबायदि बेरायनाय जायगा होनबाथाय ओम जोङो।
सिलंफोराव बेरायहैनायखौ जोङो खोनायो बेबायदि जेरैहाय दाथ' जोबोद गरम जादों नङा होनबा ओ बेबायदि गरम जाबा जेरै गोसो जायगाफ्राव थांबाथाय एसे मोजां नाङो ओंखायनो जोङो सिलं फ्राव बेरायहैयो बा जोङो अरुनाचल फ्राउ बेरायहैनाय मेघालयफोराव बेरायहैनायखौ जोङो खोनायो बा थाङोबो। ओ आंथ' बेबायदि एफा गोजानाव थांनायखौ सानाखै होमबाबो माने जोंनि खाथियाव नो दं भालुकफुं जोङो भालुफुंआव बेरायहैनो हायो। बेवहाय खोब मोजां जायगा बियो जोबोद समायना। मिथि ओ मिथिंगायारि माने जोबोद मोजां आबहावा मोननो हायो बेयावहाय जेरैहाय जोङो ओ दैमा दं दै दैमा आरो हाजो दं दैमा सेर सोर हाजोबो दं हाजोनि उनावहाय आरो बेवहाय दै बोहैनाय माने बेबायदि सरना बायदि दं वाटारफल जोबोद मोजां बेयावहाय बेराय नो हायो आं बेयावनो थांनो थांगोन बेबायदि सान सानदों लोगोफोरजों बा फेमिलिनि न'नि आइ आफामोनखौ अबेआव बेरायहैनो लांगोन होननानै आं फोर दं जेरै जों भैरबकन्द' बेयावबो जों बेरायहैनो हायो आरो ओम बेबायदिनो आरो दं गोबां जायगाजों जेरै- बगामाथि नायबो दं बेयावबो जोङो बेरायहैनो हायो बेबाय बिफोरो जेरै जोङो लावखार ओंखाम जाहैनोबो हायो बेफोराव थांनानै नङा होनबा आरो बेबायदिनो जेरै- बेहाय आरो दा गुवाहाटियाव गोदान मोनसे ओ बेवहाय ओ जेरैहाय सहिद भबन ना मा बेबायदि माबा माबा मोनसे खुलिदों ना दायो गोदान बेवहायबो थांनो हायो जोङो बेयाव जोङो जेरै जोंनि गेदेरमाफोरनि सोमोन्दै गोबां रो मिथिनो हायो आरो गोदान मोनसे पार्क खुलिदों बेयावहा बाय बेयावबो बेरायहैनो हायो जोङो नङा होनबा ओ बे औ होनबा नोंथाङाबो एसे आरोबाव फोरमायनो हागोन नामा? एसे फोरमायनानै होबा साबसिन जागोन औ
बेरायनाय जायगाफोरखौ खोन्थाबाय आरो आ माने सा ओ ओ नोंथारगो जोङो माने बेबायदि जायगाफोरखौहाय मोनथियोब्ला जोङो माइन्द फ्रेसबो खालामहैनो हायो आरो नख' जों जोङो बेरायहैनानै जोङो जोंनि माने ओ जेखौहाय जोङो न'आव थायैनो जोङो ओ नुवा बेखौ जोङो नुहैनो हायो आरो आरो बेबायदिनो थारैनो जोङो मानास नेसनेल पार्कखौबो आं नोंथाङा मोनथिगौ जानो हागौ मानास नेसनेल पार्क आवबो ओ गोबांथार माने आङो सानदों आरो दिनैसिम आङो माने थांफेराखै नाथाय गोबां थार ओ जोङो मबाइलफ्राव नाय नुयोना बिनि बिसय थ' आङो औ फोरबो फैयो बायहरानि माने बेरायग्राफोरबो फैयो थिग्राफोरबो फैयो थह बेखौ नुनानै गोबांथार ओ माने जेरै वा आं नोंथाङा बुंदों वान हर्न राइन' बे माने जोङो नु हैनो मोनो थ' बिनिखायनो माने आंबो सानदों आरो आंनि फेमिलि बा आंनि न'खरखौ लानानै आ बे ना मानास नेसनेल पार्कआव आरोबाव बांसिन माने जोङो नुहैनो हानाय बायदि आङो आंनि न'खरखौ लानानै थांनो सानदों आरो दा नोंथाङा ओ नोंथांनि फेभरेट जुदि माने नोंथांनो माने बे नो थाखाय सम होयोब्ला नोंथाङा फेब्रेट गा ओ नि ओ स्पट टुरिस स्पटखौ खोनथानो फोरमायनो हागोन नामा?
औ आङो आं माने बेबायदि थांनायनि सुबिदा मोनबाथाय आं आ ओ सनाय रुबायाव थांगोन नोङो सलाय रुपायाव थांनानै नायगोन थारमाने जुदि थांनाय जायोबा सनाय रुपायाव माने गोबां रोखो रोखोमनि ओ जोङो सिखिरिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हायो नङा होनबा गोबां रोखोमनि गिरिफोरखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरखौबो नुनो मोनो आं बेयाव खनसेबो थाङाखै आं बेयाव जुदि आं सुबिदा मोनोब्ला बा आं बेयाव थांगोन आरोना थांनो माने
आरो जेनेबा आंजों लोगोसे जेरै आजों माने फेमिलिनि मानसिफोरखौबो आं बेयाव लांगोन मानोना बेवहाय आ जोङो बि सनाय रुपायनि सोमोन्दै जोङो माने बिजाबफोरावसो खोनादों माने बे उम थांनानै माने नायनो मोनाखै मालाबाबो बेनिखायनो बेयाव थांगोन आरो बिनि सोमोन्दै आङो जेरैबायदि ओ मिथिना फैनानै आं गोबां रोखोमनि आङो खन्थाइफोरखौबो लिरनो हागोन बायदि आं सानो आरोना बेयाव मान मानोना बेवहाय जोबोद मोजां होननानै खोनादों मिथिंगायारि सावगारिया जोबोद मोजां आं बेवहाय आरो गोबां रोखोमनि जोङो सिखिरिफोरखौ बेवहाय नुनो मोनो होननानै आं खोनानो मोनदों बेनिखायनो आं जुदि थांनो बेबायदि सुबिदा मोनोबा आं बेयाव थांगोन
औ नोंथांनिफ्राय खोनानानै मोजां मोन बाय निचय बे जागायावहाय गोबांथार आ समायना आरो नेचार मा ओ दङ बिनिखायनो बिथाङा थांनो थाखाय रेडि जादों आरो बेबायदिनो जेरै नोंथाङा स्क्रिननि बिसय खोन्थादों बेबायदिनो जोंनि जे राइम मना नेसनेल पार्क बेवहाय जोङो खोनानो मोनदों आरो बेबायदिनो गोबांथार रोखोमनि सिख्रि बे रायमना नेसनेल पार्कआवबो दङ थ' मानसिफ्रा आरो बे रायमना नेसनेल पार्कआवबो गल्डेन लांगुर जायनि थाखाय बे नेसनेल पार्कआ फेमास आरोखि मुंदांखा मानसिफ्रा मिथिगौ जे गल्डेन लगुरखौ जोङो रायमना नेसनेल पार्कव नुनो मोनो आरो आ बेबायदि नोम सिक्रिनिबो स्पिसिस माने बहुत रोखोमनि सिक्रि बेवहाय थायो आरो गल्डेन लांगुरनिबो फेमास आरो बेबायदिनो ओ गोबांथार मान बेवहाय जिब जुनादफोर नुनो मोनो आरो मानसिफ्रा ओ बुंलायो आरोखि नाथाय जेब्ला जों थांदोंमोन अब्ला जोङो ओ बायदि रोखोमनि जिब जुनार खौथ' नुनो मोनाखै नाथाय जोङो सिख्रिखौ जे ओ मानसिफ्रा बुंदों जों बेखौहाय नुनो बा बांसिन नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे गल्डेन लांगुर बेखौ जोङो नुदों । आरो बिदि बेजों लोगोसे गोबां दाावसिनफोरखौ जोङो नुदों आरो ना आ जे जायखौ जोङो माखासे नामफोरखौ जोङो मोनथियाखिसै नाथाय गोबां दाउसिन आ बेबायदिनो जों नुनो मोनदों दाउफोर खुल जोङो नुनो मोनदों । आ-आरो बेबायदिनो दावरायफोर ना बि ओ मोजां समायना समायना जोङो नुनो मोनबोदों आरो आ थ
होमबा ओ नोङो दिनै जोङो नोंथांनिफ्राय गोबांखिनिखौ मिथिनो मोनबाय नङा होनबा नोंथांमोननि जायगायाव जेरै ओ ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि जेरैस नोंथाङा दा मानास ओ नेसनेल पार्कनि खोथा बुंदों बेयावबो गोबां हाय ओ माने सिखिरि बेफोर बेयावबो नुनो मोनो होननानै नोंथाङा बुंदों बा गल्डेन लांगुर जोङो नुनो मोन ओ नंगो ओ बेबायदिनो नोंथांनिफ्राय बेखिनि बाथ थ्राखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो हायोबा आं बेयावबो थांगोन बेरायहैनो आरो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'सै नामा नोंथां । माबो जाबाय औ दे नोंथां ।